खुलुमबाय नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङना नोंथां
औ औ नोंथां नोंथां नंगौ
नोंथांजों आङो दा बे समावहाय फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन हागोन आङो फ्रिखा नोंथां नोंथाङा बुंदोंल' मा खोथा सावरायनो
दाथ' आङो नोंथांजों मिथिंगा एबा आबहावा गेब्रेंनायनि बागै सावरायनो नायगिरदोंमोन नोंथां नोंथांजों सावरायनो हागोनना नोंथां
अह जागोन बेथ' जोबोद मोजांनि खोथा दाथ' जोंनि बुहुमा बु बुहुमनाङैनो आबहावाया जोंना गाज्रि जागासिनो बेनि थाखाय रायलायनाया बिराद मोजां जागोन सावरायगोन
औ
ओ दायो बिदिबा आं जागायनोसै नामा नोंथां जोंहा गुबै जाहोना जाहैबाय जोङो मिथिंगा एबा आबहावाखौ जों रैखाथि खाला रैखाथि लाखि जोंनिनो बिबान नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
जायनि थाखाय जोङो बुहुम एबा बुहुमनि मिथिंगा बिखायाव मोननाय लाइमोन औ मिथिंगा बिखायाव मोननाय बिफां-लाइफां जोङो रैखाथि लाखिनांगोन हाग्रा बंग्रा दानफायनायनि फारसे जोङो सांग्रांथि जानांगोन। फांसे बिफां दानफायोब्ला जोङो फांबा बि फां दानना गायनांगोन जायनि थाखाय जोंहा बेफोर बेफोरसो बि-बिफां लाइफां गैयाब्लानो जोंहा गोथार अक्सिजेन औ बि-बिफां लाइफां गैयाब्लानो जोंहा ओ आबहावा एबा अक्सिजेन अक्सिजेन लानायाव जोंहा गोबां गोरोन्थि जायो जायनि थाखाय अ अक्सिजेन गैयाब्लानो जोङो दिनै सुबुं माहारिया थांनानै थानो हानाय नङा जायनि थाखाय बुहुमाव आरो गोबां बिफां लाइफां खमायनायनि थाखाय जोंनि बुहुमाव गरमा बारानिफ्राय बारा साग्लोबनो हमबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जायनि थाखाय जोङो मिथिंगा मिथिंगानि आबहावा एबा अक्सिजेनखौ जों गो गो ख्रोङै गो-गोथारै लाखिनो सानोब्ला जोंहा ओरैजाय दङ' कारखाना गायसननाय कारखाना गा कारखाना फेक्ट'रि गायसननाय बेफोरखौ बन्द' खालामनो नांगोन नङा होमबा नोंथां? हाग्रा बंग्रा गाय हाग्रा बंग्रा बिफां-लाइफां दानफायनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगोन जायनि थाखाय नङाबा जोंहा मिथिंगाया गोबां लस जानानै जोंनिनो सुबुंआव बुं सु-सुबुंनि सुबुंनि रायजो जानाय एबा बा जिउ खुंनायनि बेलायाव गोबां खस्थ' मोनगोन नङा होमबा नोंथां जायनि थाखाय जोंहा बुहुमाव दिनै बार बार बार बारानो खम बारोब्ला जुदि मिथिंगानि थाखाय मिथिंगायावनो जोंहा थांनानै थानायाब्ला जोंहा मा जागोन अब्ला दिनैनि जिउआ नोंथां नंगौना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ
जायनि थाखाय जोंहा जोंहा मिथिंगाखौ रैखाथि लाखिनायनि रैखाथि लाखिनायनि गोनांथि दङ' नोंथां दा नोंथाङाबो बे आबहावा गेब्रेंनाय एबा आबहावा हाया आबहावाया मैला जानायनि बागै नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ जागोन दे नोंथां नोंथांनि बेफोरबायदि सोंनायावहा आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनियाव आबहावानि सोमोन्दै आरो नोंथाङाबो आबहावानि सोमोन्दै गोबां मोजां खोथा बुंना थांबाय बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां। दा आं मिथिखागौ आबहावा गेब्रेंनाय होनोबाथ' मिथिखागौ जोंनि बुहुमनि गासिबो बार गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय बिफां लाइफ फां गासिखौबो लानानै जों मा बुंनां आबहावा जायो दा बेयावनो जोङो मा बेफोरखौ जों गोग गो लाखिनो थाखाय मा ओ गिबियावनो जोङो फिफां-लाइफां दानफायनाय नोंथाङानो एसे सिगाङाव बुंलांखाबाय बिफां लाइफां दानफायनायखौ जोङो गैया खालामनांगोन बिनि जायगायाव जोङो फिफां लाइफां गायनो हानांगोन नङाब्ला जोङो मा जोंनि जिउ थांना थानायावहाय मा जोङो फिफां-लाइफां गैयाबा अक्सिजेनखौ मोननाय नङा जोङो अक जोङो क्सिजेनखौ फिफां-लाइफांनिफ्रायसो मोनो फिफां-लाइफां गैयाब्ला जों माबोरै अक्सिजेन मोनगोन जेरखम जों सुबुं अनजिमाया बांबोनायनिफ्राय बांबोदों फिफां लाइफाङा खमायनायनिफ्राय खमायलांदों अब्ला जोङो अक्सिजेनखौ जों मानो फ्राय मोनगोन जों बेस बां मानसि उजिदों थिग बेबायदिनो बिफां लाइफाङाबो गोबां रोखोमनि मैखोमा थानांगोन अब्लासो जोङो थांना थानायावहाय मा गोग्गो अक्सिजेन गोग्गो जिउ गोग्गो संसार दालांनानै जों गो गोजोन थांना थानो हागोन बेनिखायनो जोङो मा आबहावाखौ जोङो गोग्गो गोथार लाखिनो थाखाय जोङो जानला मेला मा ओ बिफां-लाइफ दानफायलाबायनो नाङा आरो मा कारखाना होनदों नोंथाङा इसे सिगाङाव खाराना फोर खुलिलाबायनाङा गोदोनि दिनावहाय मा खार खानाफोर जों इडास्ट्रि फोर गैयोन। नाथाय दा मा दानि जुगावहाय मा बयबो सुबुं सानखोआ बांनाय लोगो-लोगो बयनिबो साननाया मेलेमा-मेलेम जिबोआ आं आलादा-आलादा जाबोदों बिफां-लाइफां दानफायदों नोङो हाग्रा-बंग्रा सिफायदों बिनि जायगायाव कारखाना गिदिर गिल्डिं-बिल्डिं लुदों दा बेफोराव मा जोङो ओ गेस बायदिसिना कार्बन डाइ अक्साइड हिलियाम पेट्रल डिज जेल फिर बाहायनानै मा जोङो बुहुमनि दुंनायखौ जोङो बारा खालामनायखौसो नुनो मोनदों बिस सोरो मानि थाखाय मोजां होनोब्ला ओ सुबुं माहारिनि थाख खाय बियो मोजां नाथाय बियो मा फारसेथिं सुबुं माहारिनि थाखाय मोजांनि खामानि मावबाय थादोंब्लाबो मा बियो ओरै जोंनि थाथिं बिराद खहा गिदिर खहा मावगाय थागासिनो जेरै मा जोंनि हां लानायावहाय जेरै अक्सिजेन खम जानाय काररोनडाय रक्सायतनिया बांबाय आरो मा दुंनाया बारा जाबाय जोङो दुंनायनि थाखायबो जों बेराम आजार केन्सार बायदिसिना जानो हमबाय बेफोरनि थाखायनो मा ओ बेराम आजाराबो जोंनाव जोबनो थांला। बेखायनो मा जोङो आबहावाखौ बांसिन गेब्रें होनायनि बदलै मा जोङो बेखौ मोजाङाव लाबोफिननो थाखाय जोङो कारखाना खालामनायखौ जोङो हायोबा बन्द' खालामनांगोन बिफां-लाइफां गायनो जोङो गायनो रोंनांगोन गारि मथर सालायनायखौ जोङो खमायनो रोंनांगोन। जोङो खयला जावनाय पेट्रल दिहुननाय बेफोरखौ जोङो मा गैया खालामनो रोंनांगोन होमब्लासो जोंनि आब हावाया समायना-रमायना महर मोनगोन जिब-जुनार अनलायनानै थां थांनानै थानो हागोन गोलाव जिउ संसार जालांनो हागोन नोंथां। दा नोंथाङाथ' मिथिखाबाय। जोंनि आबहावा गेब्रोंनाया मा-मा थाखाय गेब्रोङै अब्लाबो आं नोंनाव नोंथांनाव फंनैसो सोंबावनोसै। नोंथां जोंनि‌ हाब हवाखै जोङो माबोरै सो साखोन-सिखोनैहाय लाखिगोन लाखिगोन आरो लाखिनांगोन आरो जोंनि देरसिन गिदेरसिन जोंनि बुहुमावहाय बुहुमाव माने जोंनि जायगायावहाय ओ बार गेब्रेंनाय आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोना मा नोंथां?
ओ जोंनाव जोंनि बुहुमाव मानि थाखाय बार गेब्रेेनदों एबा मानि थाखाय आबहावा गुबुंले जादों दानि सिगांसो नोंथाङा फंनैसो बुंनानै थांबाय आं बिनि बिनिफ्रायबो एसे आंबो फोरमायहरनो सानदों दि नोंथांनो दा जायनि थाखाय मानि थाखाय जोंनि बुहुमाव बारगेब नाय जादों मानि थाखाय जों गोथारावसिन मोनाखै होन्नानै बुङोब्ला बेफोरनि मेन जाहोनानो जाबाय जोंहा बिफां-लाइफां दानफायनाय। जायनि थाखाय जोंहा बिफां-लाइफां दान फायदों सुबुङा आरो गोबां गारि-मथरनि अनजिमाया बांनो हमबाय गारि मथर बांनानै जोंहा गारि मथरनि सावगारनाय पेट्रल डिजेलफोरा जोंनि अक्सिजेन एबा मित मिथिंगा बिखायाव गोरोबना थाबाय उखुन्दैफोरा जोंहा बेफोरनि जायनि थाखाय जोङो दानि दिनाव गोथार अखजिजेन मोननो थांला। उम जायनि गोथार अख अक्सिजेनखौबो नाथाय गारि मथरनि उखुन्दैयानो जोंना गुबुंले खालामबाय नाथाय हाग्रा बंग्राखौ मा सुबुङा साव-सावजोब्बाय। दानफायनो हमजोबबाय जायनि थाखाय जोंहा गोबां अक्सिजेननि बिबाङा खमायलांबाय दिनै जोंहा सुबुङा थांना थानो थांना थानो थाखाय गोबां खस्थ' जाबाय जे बेनिखायनो जों सुबुं माहारिफोरा दाखो खोर दालाफोरखौबो जानला मोनला गारालासिनो जे मोजां गारनानै जोङो एबा आरो मोजां बिफां-लाइफांखौ गायनानै जोंहा हाग्रा बंग्राखौ दानफायालासिनो बिफां-लाइफां दोननानै मोजां गायनानै जोंहा जुदि गोबां मोजां अक्सिजेन मोनोब्ला जोंहा जोंनिनो सुबुंनिनो गोबां मोजां जागोन आरो गावनि जिउ खुंनायावबो जिउ खौ नाथाय गोला जिउखौ गोलाव सम सनो खुंनो खुंलांनो हायो आरो दानि दिनाव मानि थाखाय सुबुङा नाथाय दानि दिनाव सु सुबुङा गोबां समफ्रानो गावनि न'आव थानाय एबा बारि बालायाव थानाय हाग्रा बंग्राखौ दानफायनो हमबाय जायनि थाखाय बेफोराव बेफोरनि जाहोनावनो जोंहा सुबुंङा बिफां लाइफांनि थाखाय अक्सिजेना खमायनो हमबाय जोंहा हां लानो थाखाय गोबां गोब्राब जाबाय नाथाय जोंनि बुहुमाव बिफां लाइफां खमायनायनि थाखायनो जोंनि बुहुमाव दिनै थानो हालायै गरम जाबाय नङा होनबा नोंथां दा बेनिखायनो जोंनि बुहुमाव गोबां गरमा बांनो हमबाय सुबुं सुबुंनि थैनायनि अनजिमाया बां नो हमबाय सुबुंनि जिउ गोमानाय अनजिमाफोरा गोबां बांनो हमबाय बेफोर मानि थाखाय जादों होनोब्ला मेन गुबुन खारनानो जाहैबाय जोंहा बिफां लाइफां दानफायनाय नङा होमबा नोंथां बिफां लाइफां दानफायनानै दिनै गरम गोबां सुबुङानो थै जिउ गोमादों गोबां सानाय गोबां सुबुंफोरानो गरमनि थाखायनो गोबां सुबुङा जिउ गोमानानै जिउ गोमानो गोनां जादों बेफोरनि जाहोनानो जाबाय बिफां लाइफां दानफायनाय बेनिखायनो जोङो आबहावाखौ माबोरै रैखाथि खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बिफां लायफां दानफाय नायखौ बन्द' खालामनो नांगोन बेनिखायनो जोंहा आरो खारखाना एबा फेक्टरी गायसन नायखौ जोहा बन्द' खालामनो नांगोन आरो फेक्टरिफोराव फेक्ट'रिफोरनि सावगारनाय गेसाव गोफोन उखुन्दैफोरा जोंनि जोंनि हां लानायाव थोंजोङै एफेख खालामो जायनि जाहोनाव बुंनो थाङोब्ला बेफोरनि बार फोरानो गोबां बारहावाखौ गुबुंले खालामदों बेफोरनि उखुन्दैयानो गोबां बारहावाखौ गुबुंले खालामनानै जोंनि सुबुं माहारिनि हां लानायाव गोबां खस्थ' खालामदों मानो होनोब्ला सुबुंनि जिउआबो जिउआबो दा खैफोदावसो जानो हमबाय मानो होननानै बुङोब्ला गोबां मिथिंगाखौनो खहा खालामबाय गोबां हाग्रा बंग्रायावनो सुबुङा थानो थाखाय न' लुनो थाखाय हाग्रा बंग्राखौ दानफायबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
ओ जायनि थाखाय जोंना सुबुङा सुबुङा जिउ खुंनायनि थाखाय जिउ खुंलांनो थाखाय गोबां खस्थ' जाबाय नाथाय नों नोंथाङाबो नोंथांनिखै दा माबायदि थासारि सोलिदों बे आबहावायाव गोबां गरम जादोंना नोंथांनि ना थान्दा जादोंना नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नों थां मानि थाखाय जा एबा गरमाबो मानि थाखाय इसेबां गरम जादों बेनि थाखाय नोंथाङा फंनैसो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला गरमा मानि थाखाय जादों होनोब्ला ओ गरमा नोंगौ नों बिथाङा सिगाङाव बुंलांनाय बायदियानो राइट बिफां लाइफां दानफायनायनि जुनै गारि मथर बारा सालायनायनि जुनै जादों जेरखम जोङो टाउन एरियायावहाय बांसिन बुंनो थाङोब्ला गरम जायो मानो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफाङाब खम जाबाय गारि मथरा बारा जाबाय ओरैहाय नोङो ए सि सालायनाया बारा जाबाय इसिया बिराद गाज्रि नोंथां सिङावहाय जोंनो थान्दाखौ होयो खिन्थु सायावहाय मा बियो बिराद गरम लाबोयो बे सुबुं थाखाय बिराद मोजां थान्दा जों आराम थानो मोनगोन नाथाय मा बे आबहावानि थाखाय बिराद गुबुंयै जागासिनो माने बिदुं गरम खालाम गासिनो सानसे समाव ओ बिदि जाबाय थायोब्ला जोंनि बुहुमानो जोबस्रांलांनो हागौ बिदिखायनो जोङो दानिफ्रायनो मा आबहावा खौ जोङो ओ मोजां लाखिनांगोन जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन नांगौ ज जखायो जोङो बिफां लाइफां गायनो रोंनांगोन दा जोंना समनिबो आंखाल नोंथां दा जों बेखिनियावनो नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो ओ जोङो उननि मोजांटपिक लानानै रायलायफिनसिगोन होननानै आं स' थाबाय नोंथां अब्ला नोंथाङा माबा बुंङो आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथां दे नोंथां गोजोनबाय